हेलौ।
हेल' औ हेल'
औ।
औ नोंथां मा खालामदों?
आङो नै दङ' जिरायनानैनो।
अ' नोंथाङा दसे फ्रि ना?
औ फ्रियानो दं।
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव कल हरदोंमोन आङो।
औ दे रायलायनो हागोन।
औ। माने आइदाया जाहैबाय जे जोङो ट्रेनजोंहाय दावबायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ दा जों ट्रेनजों दावबायनायावहाय जोंहा मा मा। मुलाम्फा मोनो ओमफ्राय मा मा खहा जायो बेफोरनि सायाव सावरायनोसै होननानै सानदोंमोन आं नोंथां।
औ औ जागोन दे।
औ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन ना।
औ दे होमबा आं जागायजेननोसै।
औ।
जों आं माने। ट्रेन होननानै बुङोब्ला। ट्रेनजों दावबायनाय होनोब्ला आं बिराद मोजां मोनो ट्रेनजों दावबायनायखौ माने। आं फार्स्ट आं बारा गोबाव जायाखै आङो ट्रे ट्रेनखौ ओ। क्लास टेन पास जाखांनानैसो गाखोफेरनो मोनदों आरो। आं सिगाङाव नुदोंब्लाबो गाखोनो। मोनाखैमोन आं एक्सपिरियेन्स लानो बिराद लुगैयोमोन। ट्रेनाव गाखोनानै माबायदि जायो माबायदि खारो गोदोनि आबै आबौमोनाथ'। खोन्थायोमोन जे ट्रेनाव। ओ गाखोयोबा मोदोमानो मावग्लुबजोबो बायदिसिना सल' बाथाफ्राव खोन्थायोमोन नालाय। गोदोनि समाव दा नंखायनो नंखायनो आं आंबो माने ट्रेनखौ नुबा गा खोनो लुगैयोमोन ओमफ्राय आं गाखोनो लुगैब्लाबो। ओ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावसो आङो ट्रेनखौ गाखोनो मोन्दों। दा गुवाहाटी बङाइ। बङाइगाव बङाइगाव स्टेशननिफ्राय गुवाहाटिसिम आङो। फार्स्टटाइम ट्रेन गाखोदोमोन बेवहाय आङो। ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने मोजां एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो दा। ओ ट्रेनाव। अ जिरायोब्ला जोङो खोरखि जिङाव जिरायनो लुबैयो। खोरखि जिङाव जिरायोबा लामा थारैनो जोङो गो बां माने सिनारिफोर नुलाङो गोबां माने न'खर बायदिसिना। हाजो हाला नुलाङो जायखौ जों। इन्जयमेन्ट इन्जयमेन्ट गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो फ्रेश एयार मोनजायो। नङा होनबा आरो सम समाव। समाव माने दसेनो साना बादाम फानफैनाय। बेफोरबादि आरो दसेनो सोरबा खाना। खाना बबा बबि बेफोरो ओ सोरबा खानाया सल' खनफैनाय मेथाइ। खननाय रोजाबनाय आरो गथ'फोरा सोरबा सोरबा मोसानाय। जाय फैसा खांनाय बे मोनसे ओ जोरनि दसे समनि जोरनियानो माने बुहुद जोंनि लाइफआव माने ओ मोजां एक्सपिरियेन्स होयो आरो दा साननानै नायोब्ला जों बिनिफ्राय गोबां सोलोंनो हायो सासे ट्रेनाव दावबायनाय समाव माने सासे गथ'आ जुदि खानाब्लाबो खानाब्लाबो बियो सल' खननानै मेथाइ खननानै गाव मेगनजों नुवाब्लाबो गावनि थाखानाय ओ जि। देहायाव जे अंग'आ सोलियो बेखौ लानानै बियो गावनि लाइफआव जुजिनानै द होना सासे ख मेथ खनानै गावनि लाइफखौ खुंगासिनो जेरै बे थिग बेफोरबादि खौ नुयोब्ला जोङो लाइफआव बुहुत सोलोंनांगौ दङ जोंनाथ' आथिं आखाइ मेगन गासिबो थिगैनो दङ नङा होनबा दा अब्ला जोङो बिसोरनो बेफोरबायाददि खामानिखौ मावनानै लाइफआव थांनानै थादोंब्ला जोङो साबसिन हागोन जोङो सुबुंनि थाखाय बा समाजनि थाखाय साबसिन मावनो हागोन बेफोरबादि साननाया आंनि गोसोआव बेरखाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
सिनायै सिनायै मानसिफोरजों साय ओ खाथियाव जिरायफानानै गोबां बाथ्रा सावरायनो जोङो खाबु मोनो ट्रेनफ्राव आरो दसे समावनो जोङो बि बिथांमोनजों लोगो जायो। ज बिथांमोनजों रायलायै रायलायै बिसोरनि ओ गुबुन जायगानि माने बिथांमोननि जायगायाव माबायदि सोलियो माबायदि गायनाय फुनाय माबायदि जानाय लोंनाय बिसोरजों ओ रायलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राफोर सोलोंनो हायो नङा होनबा दा बिनि थाखायनो आङो माने जों ट्रेन एबा रेलगारियाव गाखोनानै मोजां मोनो आरो गोबां बुस्थु सोलोंनो मोनो ओमफ्राय मोनसे मोनसे माबाखौ जोङो गोसोआव लानांगौ जे माने हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव सोरबा सासेया माने गाज्रि नोजोरजों नोंखौ नाय खोमानोबो जानो हागौ सिखावफोर जानो हागौ दा गुबुन गुबुन मानसिया माबाफोर जासियोब्ला माबाफोर ओ अफार खालामोबा निस्सय बेखौ गाव गावाव एसे सांग्रांथि जानाया गाहाम मानो होनबा आथिखालाव आथिखालाव जानाय लोंनाय बिनि सायाव माने बिस होनानै बा उन्दुलांनायनि टेब्लेटफोर होना ट्रेनफ्राव बहुथ माने लुथियो बा माबा सना रुफा फैसा थाखा गासिबो मबाइल बायदिसिनाखौ जोंनिफ्राय लुथिनाय गोबां जों जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों दा बेफोरबादिनिफ्राय माने रैखाथि मोननो थाखाय जोङो गावनो सांग्रां जानांगौ
औ आरो नोंथां जेनेबा बिदिनो बुंनो थाङोबा जों जेेलानाखि ट्रेनजोंहाय दावबायो आरोना नोंथां
औ औ
जोङो जेनेबा गोबां माने सांग्रांथि लाखिनांगौ जायो आरो नोंथां जेनेबा जोङो बिदि खिरखि जिंफ्राव थानानै जोंथ' खिरखि जिङआव थानो मोजां मोनो नोंगौ नाथाय जुदि जों खिरखि जिङाव थानानै बिदिनो मबाइल चारस होनोसै होननानै मबाइल चार्ज होनानै लायोबाबो अबे समाव जि बै जायगाजों दि खारबोनानै जेनेबा सिखावखौथ' जोङो हमस्लाबनोबो मोनखाया। जेनेबा बिसोर डायरेक्ट साबथिंनानै लानानै थाङो नङा होमबा नों
औ औ
आरो जेनेबा नोंगौ ट्रेन स्टेसनफोराव पुलिसफोर थायो। नाथाय जोङो पुलिस फोरखौल' आसा खालामनानैबो जानाय नङा जेनेबा पुलिसफोर दं हायो मबाइला सिख'नानै थां सिख'नानै लांजाबायबाबो जेनेबा पुलिसथा थांनानै खारनानै जोंनो होफैगोन बिदिथ' जानाय नंखाया। दा जेनेबा एथ' गिदिर उम रे-रेल स्टेसनाव हाय गोबां मानसिफोर थायो। थ' जोंनि फुलिसफोराबो एथबां थाबैनो जोंनो सिखावखौ हमनानै होनो हाया आरो ना नोंथां।
औ औ
दा जों बिदियाव जोंसो बांसिन सांग्रांथि जानांगौ जायो। आरो नोंथाङा बावैसो बुंनानै थांबाय जेनेबा जानाय लोंनायफोरखौबो गावबा गावसो थाल लानांगौ होननानै।
औ
बे खोथायाथ' गोबां थार खोथा नोंथां। मानो होनोबा जोंथ' गोबां खोनायो। अबेबा लामा गोजान थांनाय समावहाय खायफाखौथ' मा खालामो बायदिसिना बे दिनो जानो अफार खालामनानै बायदिसिना जाहोगोन बिनि उनावहाय गावनो बेक्थिगआ जेबो हुस थानाय नङा आरो नोंथां।
औ औ औ
दा बिदियाव बिसिनि माल माथा सना रुफा फैसा थाखा मबाइल बेफोरखौथ' खावनानै लांनाय गोबां खोनायो जोङो।
औ नंगौ।
दा माने बिदियाव एसे गिख्रंथाव जायो आरो नोंथां। जे ओंखायनो आङो सानो ट्रेन फोरजों दावबायनानै थाङोबा पुलिसफोरखौ जे जोंखौ हेल्प खालामथारगोन जों पुलिसनिफ्राय हेल्प मोनथारगोन होननानै आसा खालामनाङा आरो जोंनि रैखाथिया जोंनि आखायावनो होननांगोन नोंथां।
औ हायोब्ला हायोब्ला जोङो लोगोआव सासे गावनि लोगोखौ लांफानानै हान्थिनाया मोजां नङा होनोब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय बा माबा मोनसे गोदान जायगायाव थाङोब्ला जों निस्सय माने गोदान जायगा बा गुबुन गुबुन जायगायाव सोब बिसिनि केरेक्टारफ्रा एखे जाजोबा बा गाबागाव लकेलिटियाव गाबागाव माखासे माबा थायो नङा होनबा सोरबाबा दुगा जायो गाबागाव जोंनि-जोंनि जायगा होननानै। सोरबाबाया दिया दुगा देखायो सोरबा बादिया ओ सिगि सह' खालामो। आरो इभोन द ओ बुरजा माने बिसोरो ज' लोगो नांनानै माबा मोनसे बिनायाव होआबा बा माबा मोनसे थरख' बिथर ख' जायोब्ला थ्रेननिफ्रायनो नारख्लायनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो गोजान लामा हान्थियोब्ला जोङो साफा सानै लोगोफोर गावनि असे लोगोफोर थायोबा जायगानि लोगोफोर थायोब्ला बुहुत माने बेफोर जेंनानिफ्राय जोङो बारग'नो हागोनखौ जों सानो आरो मानो होनबा जों हानजायाव थायोब्ला गुबुनाबो जोंखौ ओइ बिसोरो ओ हानजायाव दङ' जों बिसोरखौ बारा डिस्टाब खालामजानाय नङा बिदि होननानै बिसोरबो एसे फावसायनानै थागोन आरो हासिङावबा बिसोर बांसिन गोहोगोरासिन सिन जागोन नङा होनबा
नोंगौ नोंथां
नो जोङो गोजान लामा हान्थियोब्ला गावबो निजे माने ओ गावखौनो गाव माने सांग्रांथि लाखिनायजों लोगोसे गावजों लोगोसे सानै साथामसो लोगोफोर लाफानांगोन आरो बेजों लोगोसे ओ गासिबो गासिबो मानसियानो एखे नंजोबा बा मोनफ्रोमबो जायगायावनो माने ग्राजि थाजोबा सोरबा बायदिया ओरै बाय बिदि मोजां थायो माने गावसिनि जानाय लोंनायखौ माने नों-नों उखैदोंबा गुबुनफ्रा सेर खालामलायनाया दं आरो अब्लाबो गाव अब्लाबो जोङो माने एसे गाव खौनो गाव सांग्रांथि साननानै मोजां साननानै गा बयखौबो मोजां सान-सानजाजोबो आरो गाज्रिबो सानजा जोबा नंखायनो गुबुननि होनाय बुसथुखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो गुबुननि होनाय बुस्थुखौ जों जायिआनो मोजां
औ नोंगौ नांगौबा जोङो माबा मोनसे सावरायलायनानै थांजायो आरो नों थां जों गोजान लामा हान्थियोबा मानो होनबा सोरबा मानसिया जे नोंखौ सोरबा माबा मोनसे गाज्रि खालामगोन बेखौथ' बेबो गाज्रि खालामगोन होननानै जोंनि मोखाङाव दे खायाना नोंथां जेनेबा बिसोरबो मोजां जाफ्ला खागोन जोंजोंहाय गोदैै रायलायगोन जेनेबा जोंनो बाय दिसिना जानो लोंनोबो जासिगोन दा बिदियाव माने जोङो गासि खौबो दुनियायावहाय गासिबो मानसिफोरा मोजांजोब होननानै साननो हाखाया नोंथां जुदि नों सोरखौबा सिना जानाबा आल-आलदा खोथा नाथाय बिदि नोङो गोजान जारनियाव थाङोबा सोरबा मानसिया नोंजों मोजांथार बे नोंनि मोजां लुगैदों बेखौथ' साननांगौआनो माने दरखार गैखाया आरो नोंथां जों गावनो गाव थानानै जासियोबाबो जेनेबा जाग्रा लोंग्रा जासियोबाबो ओहो आं जाथ'ला जेनेबा आं जानानै फैखादों उदै बुंखानायसो बेफोरबायदि होननानै थगायनाया मोजां आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
होनबा जों गाव गावनि बिदि जेनेबा जिउखौबो खोमानाङो खायफा खायफाथ' मानो होनोबा माबा मोनसे नोंथाङा दहाय बुंलांदों ट्रेननिफ्राय नारख्लाय हरनाय नङा होमबा
औ
औ बेबायदि काहानियाथ' गोबां दङ जाफ्लेबाय थायो ओंखायनो औ आरो जोङो नोंथां होननाया दहायनायाबो गोबांथार बाथ्रा मानो होनोबा बाहेरा जायगायाव थाङोबा खायफा खायफा गावनि लकेलिटि होननानै दुगा जायो दा बिदियाव जोङो गेजेन जानानै थानायानो मोजां आंनिबाथ' मानो होनबा दा खालिसो जोङो मोनसे आरोबाव खौरां खोनानो मोनदों मुम्बाइआवहाय जेनेबा आजिखालि मानसिफोरा बयबो माने रागायाव थासै आरो ना नोंथां गाबा गावनि खामानिफोर मावनाय दांनायखौ लानानैबो खायफाया सा जेनेबा अफिसाव थाङो अफिसनिफ्राय माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै फैगोन रागा जोंनानै फैगोन दा बिदियाव नों माबा मोनसे बुंफ्लांगोन बेखौनो बिसोरो माने थाब रागा जोंनानै गावसोरबो बुजिस' हायियाव नोंनि जिउखौबो लागोन आरोना बेबायदि
औ औ नंगौ नों अब्ला नोंथां टाइमाबो जोंना जानायाव फैबाय अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय
औ